खोनाबाय नोंथांं औ बेलासिनि गोजोन गोजोन हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय नोंथांनिसिम।
औ जागोन नोंथां
बिदिब्ला डाइरेक्ट टपिकआव फैनोसैना? औ औ ओ जोंनि दा दिनैनि टपिकआ जागोन सोलोंथाइनि बागै आरो दा आं फंनैसो सो बुंफ्रुदनानै होग्रोनोसै दा जोंना सोलोंथाइनि बिथिङाव नायोब्ला ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै माने गोबां सोलायनायफोरखौ जों दायो नुयो। आथिखालाव सोलोंथाइ थाय लानायाव जोंनि ओ थाखायबो माने जोंनि मानसिफोरनि थाखाय स्पेसेयेलि जोंनि बर' हारिनि थाखाय सोलोंथाइ लानायाव एसे गोरलै जाबोबाय। दा फारसेथिं जों गोदोनि समाव गोबां जेंनाफोर नुयोमोन आरो आथिखालनि बायदि गोदोनि समावहाय सेबां सुबिदाफोर गैया थांलाय फैलायनि निफ्राय लाना रां रुफानिफ्राय लानानै स्कुल कलेजफोरनिफ्राय लानानै माने गोबां बेले बेजे गोबां माने ओ जाहोनफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानो हायामोन। बेनिफ्राय दायो आथिखालाव सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव नायोब्ला जों गोबां सुबुंफ्रानो गोजौ सोलोंथाइ लानो हाबाय गाव गावनि ओ मुंफोरखौ मोजां खालामनो हाबाय आरो फारसेथिं जोंहा सोलोंथाइ लानानै गोबां माखासे सुबुंफ्रा जेंनाबो जानानै दं बेखार जानानै दं बेनिफ्राय आथिखालाव आ ओन्दै ओन्दै लाइमोनफ्रा माने सोलोंथाइ लानायाव सोरबा बायदिया गोसो होआ ओरैनो बेखार आथिखालाव सोलोंथाया बिराद इम्पर थेन जाना होबाय दा इफोरबायदि इमपटेन्ट जानायस समावबो माने किसुमान मानसिफ्रा सोलोंथाइफोरखौ गोसो होआ। दा ओ बैफोर गासैखौबो नोजोर होनानै गोदो सोलों गोद दोनिफ्राय दासिमहालागै सोलोंथाइया माबायदि सोलायबोखो आरो दायो माबायदि गोहोम खोख्लैदों माबायदि सोलिगासिनो दं ना बेफोरखौ आरो गोदो सम समाव माबायदि जेंनाजों जुजिनांनामोन बेफोर गासै खौबो नोजोर होनानै माने नोंथाङा फंनैसो नोंथांखौ फंनैसो बुंनो खावलायबाय आरो आं।
औ औ औ जागोन नोंथां हम दा नोंथां सोंनाय बायदिनो ओं जोंनि समाजाव गोदोनिफ्राय ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइनि बागै माबायदि दावगानाय बा जौगानाय आरो गोदो माबायदिमोन दा माबायदि सलिगासिनो दं बेफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला जों बयबो मोन थिखागौ गोदोनि समाव जोंहा सुबुं माहारि फोरा बा सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानो स सानब्लाबो सोलोंथाइनि ग्रिनो सानब्लाबो माखासे सुबिदा सम सुबिदाफोर गैयैनि थाखाय बा खोयैनि खारनाव सोलोंथाइनि ओ बन खौबा रोंगौथि गियानफोरखौ बेखौ लानो हायाखै
उम
गोदोनि समाव नोजोर होनो थाङोब्ला जों आ जोंनि साखाथि बाखाथिफोराव जोंहा फरायसालि बा गोजौ थाखोनि कलेज फरायसालि गोजौ फरायसालि बेफोरबायदि खौ जों गोबां खम नुनो मोनोमोन दा बैफोरनि बिथिङावनो जोंहा सुबुं माहारिफोरा आ हान्था मेलानि थाखायबो हान्था मेलानिबो प्रब्लेममोन दा बैफोरबायदिनि थाखायनो बेफोरबायदिनो खारननि थाखायनो जोंहा सोलोंथाइ लानो गुबुन दाबसे निफाय गुबुन दाबसे जायगसिम थांनायावबो गोबां जेंना सोमजिनो हमदोंमोन बै समाव जोंहा गोदो गोदाय ओ सोलोंथाइनि गुन गियान गैयैनि खारनावनो माखासे फासे संसार जानायाव ओ जाबायदि समावनो माखासे ए आबाद मावनानै आबाद मावनानै जायोमोन थेवब्लाबो बै आबाद मावनायनि फिथाइखौ गोदोनि समाव जों आ गोबावनि उनावसो फिथाइखौ मोननाय बायदि बिदि जायोमोन माने मोजाङै फिसा मालाबा समाव बा बबेबा बोसोराव आबादनि फि फिथाइखौ मोजाङै मोनाबोमोन दा बैनि खार'नावनो गोदोनि सुबुंफोरा बा गोदोनि समाजाव संसार जानाय सम सुबुंफोरा गोबां ओ जेंनाजों ओ मो मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादोंमोन दा बैफोरखौ नोजोर होनानै दा जोंनि दानि थासारिनि सोलोंथाइनि फारसे नायोब्ला जोंहा गोबां दावगाबोबाय मानो होनोब्ला जोंहा नै जोंनि साखाथि फाखाथियावनो गोबां फरायसालि गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालिफोरखौ जों नुनो मोनदों जोंहा ओ गासै गासैबो सुबुंफोरानो ओ सोलोंथाइनि गियान आरजिनो थाखाय एथबां मानि हान्था मेला गोजान हान्था मेलानि ओ माने गोदोनि बायदि प्रब्लेम गैलिया माने जेंना गैलिया साखाथि साखाथि फाखाथियावनो जोंहा सोलोंनो थाखाय सोलोंसालि दंसै। बेफोरावनो गोबां सुबुंफोरानो सोलोंनानै गियान मोनबाय। गोदोनिफाय ओ बांसिन गियानि गुनिसिन जाबोबाय। दा बैफोरबायदि सोलोंथाइनि गुन गियाननि मोननायनि खारनाव बा मोननायनि उनावहायनो जोंनि समाजाव ओ नायनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय गोबां ओ गोबां थाखो खौ जौगाबोनो हमदों। जेराव जों बुंनो थाङो गोदोनि समाव हान्था मेलानिनो गोबां जेंनामोन जेराव जोंहा गारि मथर गैयामोन। हानि हान्थाामेला गैया हानि हान्था मेलायाव जोंहा ओ लामानि जोंहा जेंनामोन आरो जोंहा गोजौनि अख्रांनि हान्था मेला गैयामोन आरो दैनि हान्था मेला गैयामोन दा बैफोरबायदिया जोंहा दानि जुगाव सोलोंथाइनि गुन गियाननि सोलोंथाइनि ओ गियानखौ बा गुनखौ ला-लाखांनायनि उनाव दानि जुगाव जोंहा हान्था मेलानिबो प्रब्लेम गैलिया जोंहा गोजौजों गोजौनि हान्था मेला लामानि हान्था मेला दैनि हान्था मेला बेफोरो जोंहा ओ दिहुननानै लाजोबनाय जाबाय। आरो बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव सासे आबादारि जानोबो जोंहा सोलोंथाइनि गियानखौ नांगौ जानानै फैबाय। मानो होनोब्ला जोंहा सोंलों ओ आबाद मावनायाव बायदि रोखोमनि केमिकेल बा मेडिसिन होनांगौ जायो। मेडिसिन मोजाङै मेडिसिन मोनाब्ला जोंनि आबाद मावनायनि फिथाइखौ जों मोजाङै मोनाबो जानो हागौ। बिनि खारनावनो जोंहा मेडिसिनफोरखौ नायनानै जोंहा नांगौखिनि बिबांनि आबादाव होनांगौ। मेडिसिनफोरखौ ओ बे मेडिसिनावनो जोंहा फरायनानै बा नायनानै जों नांगौखिनिखौ होनो हायो। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां दाव दावगाबोनायखौ नुदों। मानो होनोब्ला अब्ला जोंहा आबाद मावनायाव ओ मा होनो मालाबा समाव जोंहा दैनि बिबांथिया दैनि गोनांथिया खम जायो ओ बिबांथिया खम जायोब्ला जोंहा आबादनि फिथाइया आबादा जायाबो जानो हागौ। दा बैफोरखौ नोजोर होनानै जोंहा जोंनि दा गोदान टेक्नलजि जेराव जोंहा वाटार पाम्प होननानै बुङो दै मथर बैफोरजों जोंहा बरिं गायनानै आबादाव नांगौखिनि बिबांनि दैफोरखौ जों जगायनानै होनो हायो। दा बेफोराव गोदोनिफ्राय दासिमाव बेखौनो नोजोर होनानै नुनो मोन आरो जे गोदोनि दिनावहाय ओ माखासे आबाद मावनोबो बा हान्था मेला हान्था मेला खालामनो बा हान्था मेलायावबो गोबां सम जोंहा लस जायोमोन। गोबां सम नांगौ जायोमोन दा बेफोरखौ जोंहा खम समावनो जों गासैखौबो जों मोनफुंनो हायो आबादनि बिथिङावबो हान्था मेलानि बिथिङावबो जोंहा बेफोरखौ बेफोर गासैबो ओ खम समावनो मोनफुंनायनि ओ मेन बा गुदि जाहोनानो जोंहा सोलोंथाइनि गियान गियाननिफ्रायनो जाबोदों आरो। दा बैफोरनि बिथिंखौ लानानैनो नोंथाङाबो फंनैसो ओ बुंनो हाबावगोन ना फोरमायना होनो हागोन। औ
नोंथाङा बुंनाय बायदि माने आबाद मावनायनि सायावबो सोलोंथाइ लानांगौ बेफोरबायदि जादों आरो ना दा नंगौ बेबो मोनसे बियो मोनसे सोलोंथाइयानो आथिखालाव जाबायदि टेक्नलजिजों जग जौगादों ना। माखासे आधुनिक टेकनिक फोरखौ सोलोंनाय फोराबो मोनसे मोनसे सोलोंथाइ। आबाद मावनायनि आबाद मावनायनि बागै माने नोंथाङा जे बुंनाय बायदिनो आबाद मावनाया आथिखालाव माने एसे मदार्न टेकनिकजों जाबाय नालाय आधुनिक टेकनिकजों दा बैफोराव बो बोथोरखौ नायनानै हाफोरखौ नायनानै नानै ओ बेबायाददि ओ बारहावाफोरखौ नायनानै माने हाफोरखौ टेस्ट खालामनानै गोनोखोआरि आदबजों बे जायगायाव माबायदि आबादा मोजां जागोन आरो माबे समाव मोजां जागोन बेफोरखौ दा नायनो हा हायो आरो टेस्ट खालामनायानो फ्राय बोथोरफोर खौ माने ओ के बेफोरबायदि टेकनिकफोरा आथिखालाव ओंखारबाय आरो आरो गुबुन गुबुन रोखोमैबो ओ आबाद मावनो हायो दा बेफोरखौ सोलोंनायाबो मोनसे मोनसे सोलोंथाइ आरो बेफोरखौ सोलोंनो बुजिनो थाखायबो जों सो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो दा बेबायदि आरो दा बिदिनो जों ओ नुयो गोदोनि समाव बेफोर गैयामोन बेफोरखौ सोलोंनो हायामोन सोलोंनो खाबु मोनामोन ओ जोंनि नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि जायगाफ्राव स्पेसियेलि जोंनि बर' जायगाफ्राव कलेज स्कुल कलेजफोर गैया सरकारि कलेजफोर खम आ स्कुल कलेजफोर दंमोन जेरै गंफा गंनै माबा बेसेबा गोजान गोजान जायो सोरबा बायदिनि थाखाय दैमाफोर बारनानै कलेज स्कुलफोर फरायनो गोनां जादों गोदोनि मानसिफोरा लामाफोरा मोजां नङा दालांफ्रा मोजां नङा रां रुफा गैयैनि थाखाय कलेज फरायहैनो हाया ह टेल थाहैनो हाया आरो रुम भारा दोनहरनो हाय बैफोर माने सोलोंथाइ लानायाव गोदो बेफोरबायदि जेंनाया नुजाथिदोंमोन आरो दा ज बेबायदि जेंना बेफोरबायदि माखासे जेंनाफोरनि थाखाय गोदोनि समाव जोंनि मानसिफ्रा सोलोंथाइ लानायाव एसे उन जानानै थादों दा बेफोर आथिखालाव फैयै फैयै आ एसे सोलायफैबाय माने बयहाबो सोलोंथाइ लानो थाखाय एसे एनैखौ हासै आरो माने रां रुफा रुफाफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव नांगौ जानाय रां रुफाफोरखौ बयहाबो आ माने खामायनो हानाय जासै आरो फ्रायानो किसुमान मानसिफोर दं दंबावो दा बां सोलोंथाइ लानो हाया मोजां थाइ लानायाव आथिखालाव गोबां रां रुफा रांफोरनि गोनांथि जायो नालाय अब्लाबो फरमेलि माखासे सोलोंथाइफोरखौ लानो हानाय सुबिदाफोरा आथिखालाव जाबाय आरो स्कुलफोरा ओ गामि गामि खाथिफोराव बिदिनो गामि खाथिफोर बा गामि गामि जाबाय फ्रायानो स्कुलफोरा बेनिफ्राय आ कलेजफोराबो खाथि खाथियावनो फैबाय नालाय बेबायदि आरो ओ रुम थानानै बा हस्टेल थानानै फरायनो हानाय सुबिदाफोरखौ आथिखालनि बिमा बिफाफ्रा बयबो एसे एनैबो होनो हासै आरो दा बेबायदि जों फरमेल इडुकेसनखौ आथिखालाव बयबो एसे एनैखौ मोनसै आरो आरो बेनि अनगायैबो माखासे बिथिं औ जोंहा नोंथांनो जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय अ माने नोंथांजों माने सोलोंथाइनि बागै सावरायनानै आरो आबादफोरनि सायाव सोलोंथाइ लानानै आबादफोर मावनोबो सोलोंथाइ लानांगौ जै बैफोरबायदि माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। दा जोंहा समावो जाबायना नोंथां दा। गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों सावरायनानै।
औ गोजोनबाय थाबाय नोंथां औ जागोन जागोन नोंथां दे होमबा